अ हेल'
औ औ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ दङो नो थां
आङो नोंथांनाव मोनसे बे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन नोंथां
सावरायनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन नोंथां,
आङो दा आबादनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन। ओ आबाद होननानै बुंब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि थायो नङा होमब्ला दा,
औ थां
दैज्लांनि ओ सम होननानै दा जों माइ गायनायखौनो सावरायनायसै माइ गायनाय बा खोथिया फोनाय
औ
अ, दा आबादा दा माइ गायनो थाखाय जोंनो सिगाङावनो जोंहा उम खोथिया खोथिया फोनानै लाग्रोनांगौ जायोना? दा थ दा खोथिया फोनो थाखाय जोंहा हा खौ सिगाङावनो रेडि खालामनानै लाग्रोनांगौ लाग्रोनायनि गोनां जानायखौ नुनो मोनो, दा, हाखौ सिगाङावनो जोंहा साफा खालामनानै लाग्रोनांगोन दा बे हाखौ जोङो सिगाङावनो बिदि ट्रेक्टरफोरजों हालौनानै नानै जोंहा सिगाङावनो बा मा होनो ओ खारायनानै सामार होनानै बिदिनो हाखौ जोंहा थियारि खालामनानै लानायखौ नुनो मोनो खोथिया फोनो थाखाय। आरो दा बे खोथियाखौ फोनोब्ला आरो जोंहा माइज्लिनि गोनांथि जायोना। माइज्लिनि गोनांथि जायोब्ला जों जोंहा दा बे माइज्लिखौ ओ खायसेफोरा ओ बिदिनो बाजारफोरनिफ्रायबो बायनानै लाबनाय खौ नुनो मोनो आरो दा ओ सोरबाफोरा गावनि सिगां बोसोराव गायखांखानाय माइफोरखौबो जुदि माइआ मोजां जायो बा माइखौ मोजां मोनो अब्ला ओ सिगांनि सिगांनि माइखौनो ओ माइज्लिनि थाखाय दोननाय जायो आरो बे माइज्लिखौ जोंहा खोथिया फोनो जेब्ला खोथिया फोनायनि सम जायो अब्ला दा जोंहा बैसा गोनि समावनो खोथियाखौ फोनायखौ नुनो मोनो आरो। दा खोथियाखौ फोनोब्ला जोंहा बे माइज्लिखौ ओ सिगाङावनो सोमनानै साननै बा सानथामनि थाखाय दैयाव सोमनानै दोननायखौ नुनो मोननाय जायो दा आरो बिदि सोमनानै दोनखांनायनि उनाव ओ बे जि माइज्लि बा माइ बेखौ बोखांनानै ओ बोखांनानै दोनो गाजा बेरहोनो थाखाय दा गाजा-गाजा बेरहोनो बोखांनानै दोननानै दा बे गाजाखौ साननै सानथामनि थाखाय गाजा बेरनायखौ नेनायखौ नुनो मोनो आरो खोथिया फोनायनि आगोलाव। दा खोथियाखौ जोंहा खोथिया फोनायनि जेब्ला जिखालि दिन जायो अब्ला खोथियाखौ जोंहा दा उम खोथिया फोनो थाखाय जोंहा दा बे हा खौ गुरै खालामनानै लानो गोनां जायो बा हाब्रु खालामनानै लानो गोनां जायोना बे हाब्रु खालामनानै लानोब्ला जोंहा दैनि गोनां जायो दैखौ गोनां जायोब्ला जोंहा दा दैखौ खायसेफोरा अखा हादैजोंबो ओ खोथियाफोर फोनायफोरखौ नुनो मोनो अखा हादैैजों आरो सोरबाबा ओ दैफोर थायोब्ला दैमाफोर बा दंगफोर बायदि थायोब्ला बेनिफ्रायबो दैखौ लाबनायखौ नुनो मोनो खायसे खौ नाथाय जोंनि ओनसोलखै बांसिनखौनो अखाजों बिदि अखा जों बा दंगफोरनिफ्राय दै लाबनायखौ नुनो मोना आरो दा ओ बांसिनखौनो सलार बा मेसिन बायदिफोरजों दैखौ लाबानै हाखौ गुरै खालामना बा हाब्रु खालामनानै जोंहा बे खोथियाखौ फोनायखौ नुनो मोनो। दा ओ खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव जोंहा बे खोथियाखौ मोजां बा थाब देरहोनो थाखाय गोबां दानि जुगावथ आबादखौ बिदिनो हासारफोर बा बायदिसिना रासायनारि हासार बा नआव ननि बायदिसिना गोबोर हासार हासार बायदिसिना होनानै जोंहा एम्फौफोर जायिनि थाखाय बा एसे मोज दां जाखांहोनायनि थाखाय बेफोरबायदि हासार बायदिसिना होनानै। ओ खोथियाखौ मोजां खालाम नाय बा जौगानाय बायदिफोरखौ नुनो मोनो आरो दा बिदिनो जोंहा खोथियाखौ देरनो थाखाय आरो मास मोननै बा मास मोनथाम जायो गोनां मास मोनथामनि गोनां जायो बिदिनो खोथियाया जेब्ला बिदि मास मोननै मास मोनथामजों देरखांनाय जानानै जेब्ला देरो अब्ला जोंहा दा बे खोथिया खौ ओ माइ गायनो गोनां जायो दा माइ गायनो गोनां जायोब्ला जोंहा दा बे खोथियाखौ फुनानै लानो गोनां जायो खोथियाखौ फुनानै लानो गोनां जानायनि थाखाय दा ओम जोंहा। मानसिबा ओ बिदिनो हाजिरा बा खामलानि गोनांथि जायो दा बिदिनो खामला हाजिरा लानानै जोंहा माइफोरखौ गायनाय जायो।
औ
दा नोंथां मोननि ओनसोलावहाय ओ मा होनो बिदि माइफोरखौ माइफोर गायनाया। माबायदियै सोलिनाय नुनो मोनो नोंथांमोननिखै माबायदि नेमजों बा मा नेम? जों बिदिनो माबोरैहाय गायनायखौ नों बिथांमोननि ओनसोलाव बांसिन नुनो मोननाय जायो। थानाय एसे फोरमायना होदो।
जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों बेफोरबायदिनो एखेयैनो जोंनि ओनसोलावबो गायो गायनाया आरो जेरै दा खोथियाखौथ' जोंना फोग्रोखानांगौ ओ खोथिया मानिफ्राय जायो होनब्ला ओ माइग्लिखौ जोंङो सोमना दोननानै बोखांनानै बेखौ आरामनो हायाव ओ फेननानै दोननानै बेखौ लाय बिलाइ बा थास'बिलायफोरजों खोबना दोनना बेख खौ गाजा बेरहोयो गाजा बेरहोनायनि उनाव बेखौ फोयो फोनानै बेखौ दाननै बा दान सेनि गेजेराव फुजानाय जायो बेखौ फुखांनानै ओ गायनाय जायो ओ गायना ओ फुनायावबो ओ हाजिराफोरनि गोनांथि जानायखौबो जों नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव मानो होनबा गासि बो दाना एसे एसेखौ गायला खनसेनो बुरजा गायखायो ओ औ दाना माइ गायनाया ओं माइ गायनायावबो खनसेनो बुरजायैनो गायखायो माइ गायनाय होनबा जोंना दानिया आगोलथ'ओ मोसौ बा नांगोल जंगालजोंनो हेवनानै ओ माइखौ एसे एसे गायोमोन। नाथाय दा जोंनि ओनसोलाव ओ बेफोरबायदि नांगोल बा मोसौजों हेवनाया दं दंब्लाबो नाथाय जोबोर खम जाबाय। मानो होनबा समनि आं खाल गासैबो समखौ होसोनो थाखाय ओ गासैबो थाबनो माने एसे समावनो गासैबो खामानिखौ मावखांनो थाखाय ओ माने टेक्टर ओ बायदिसिनाजों ओ थाबनो जानायनि थाखाय बेफोरजों हेवनानै गोबां हाजिरा बा सावरि बेफोरबायदि लानानै खनसेनो गायखायो आरो बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव नुदों नोंथां। आरोम उम हासार ओ जेरै आबादाव जे हासार होयो बे हासारखौ आगोलो ओ गोबोर जाय मोसौनिफाय मोननाय गोबोर बे हासारखौनो न'आवनो बानायनानै होयोमोन नाथाय ओ दानि जुगाव ओ बे हासारखौ ओ मोसौनिफाय मोननाय हासारखौ ओ गोबां खम मोनो ओ मानो होनब्ला जोंना ओ मोसौ फिसिनायाबो गोबां खम जालांबाय ओ बिनि थाखायनो मोसौनि हासार बा मोसौनि खिनि हासारखौबो ओ न'आव बानायनायाबो खम जालांबाय मोननो खम जालांबाय बेनि थाखायनो ओम दखानाव बायनानै मोननाय बा हाथाइ बाजाराव बायनानै मोननाय हासारखौ बाहायनाय बाहायनायखौ गोबां नुनो मोनो आरो आबाद बा माइ गायनाय बा मैगं थाइगं गायनाय बेफोर आबादाव ओ नुनो आबादाव ओ बायनानै हासार होनायखौ गोबां नुनो मोनो। ओम न'नि हास हार होनाया। खम जालांबाय न'आवनो बानायनाय हासार होनाया खम जालांबाय बायनानै हासार होनाया दानि जुगाव बांलांबाय आरो नोंथां। ओं नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव आबाद जे मावो बे आबादाव ओ माबे हासारखौ गोबां बाहायनायखौ नोंथाङा नुनो मोनगासिनो दङ?
दा दानि मुगायावथ' गासैबो सुबुंफोरानो गोदान गोदान आदबजों बांसिनखौनो आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै। आरो दा गासै ओ गावबा गावनि आबादखौ बयबो मोजांसिननिफ्राय मोजांसिन जाजानायखौ गासैबो लुबैसै दा जि आबाद मावो बेयावनो गासिबो गाव गावनि आबादनि आबाद मावनायनि फिथाइखौ मोजां मोनजानो लुबैसै नालाय बिदिनो दा ओ आबादनि मोजां जानायखौ नायनानै बांसिनखौनो बा हाथाइनिफ्राय बायनानै मोननाय ओ हासार बायदिसिना ओ बिदिनो मोननाय बा हाथाइनि फ्राय लाबोनानै ओ बांसिनखौनो हाथाइनिफ्राय बायदिसिना गोदान मुगानि हासार गोदान ओ गोदान गोदान मोननाय हासार बायदिफोरखौ ओ बायनानै जोंनि बे आबाद जि आबाद मावो बेयाव बांसिनखौनो होनाय नुनो मोनो सिगांनि बायदि बिदि न'आवनो बानायनानै न'आवनो बानायनाय हासार बायदिसिना रासायनारि ना बायदिसिना हासार बिदि ओ मोसौनि मोसौ खिनिफ्राय गोबोर मोसौनि गोबोरखौ गारथुमना दोननानै गोरान फोराननानै बानायनाय हासार बायदिफोरखौ नुनो मोन थांला बारा बांसिनखौनो बाजारनिफ्राय मोननाय हासारखौसो बायदि बेफोरबायदि आबादाव बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनसै आरो।
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा?
दे नों थाङोब्ला
गोजोननाय थाबाय नोंथां सम होनायनि थाखाय।
अ नोंथांसिमबो गोज थाबाय उम